अ हेल' औ औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादों।
औ खोनाबोथां
खोनादोंना?
औ दायो खोनाबाय।
औ मा खालामदों दालाय?
आं दायो फोथाराव एसे एक्सारसाइस खालामदोंमोन।
अ बिराद मोजां। माने एक्सारसाइसआबो देहानि थाखाय बिराद मोनसे माबा नालाय। जोथोन लानाय एक्सारसाइस खालामाबा आरो देहाया बिराद माबा जालाङो। मा ओंक्रि जादो ओरैनो? दिनै
दिनै ओंख्रियाथ' दालि जहलसोमोन।
ओरैनो बेदरफोर जाया नामा?
जायो बेदरखौबो जायो सम सम।
उम फोथारनि खामानिफ्रा माबायदि सोलिगासिनो? दे
फोथारनि खामानिफ्रा
उम
ओरैनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला फोथारनि खामानिनि बागै। दायो आं खारगासिनो माने खारनायजों लोगोसे बिदिनो बारनाय बे रोखोम
औ बेजों लोगोसे औ औ थिगानो बेजों लोगोसे दा दैज्लां सम बे दैज्लां सम सम जों लोगोसे खेथि बाथिफ्रा माबायदि ओरैनो माबायदि आवगायनानै दं गायजेनगोनना गायजेनाखै?
औ। ओरैनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा माइ आबाद। एबा जायखिजाया आबाद मावनो थाखाय हानि मानि गोबां हा गैया आरो। बे हा गैयिलाय जोंहा माइबो गायनाय जाया बिदिनो खाथि खा खाथि खालानि नसुंसेनि मानसिफोरा दायो। माइ आबादनि थाखाय। दै सोयै सोयै माने खोथिया फोगासिनो दं आरो लाहार फाहार जागासिनो जेब्लानो अखाया मोजाङै गोग्लैगोन अब्लानो। हालेवनानै मोजाङै फोमोननानै हाखौ। गायनायनि बिसोरो मानि साखाफारा जानानै दं आरो
औ नोंथांमोना होमबा माने न'आवहाय ओ माइआ गोबां खम गायो माने होमबा।
औ।
ओम ओम ओम ओम। आजिखालि माइनि दामाबो बिराद दाम जाबाय माइखौ गायोब्ला मोजां मोनो।
औ नंगौ।
औ ओ सिगां समावथ'। ओ। हाजार बार'स'आवनो मोनोमोन दायो दुइ हाजार एकइसस' माने नै गुन जाबाय आरो माने दा समाव
बिबदिनो जाबाय औ। सिगां समाव जोङो बाराद्राय बेसेन मानि होआलासे माने बायनो हायोमोन।
औ औ।
आथिखालाव। थ'नोङो खम बेसेनावब्लाबो मानि से रोजा। एखमब्ला बारा सिगां समाव जोङो सारिटायाव फासस' सयस' बेफोरबायदि रांनि गेजेरजोंनो मोननाय जायोमोन।
औ औ औ। ओरैनो नोंथांमोनहा दिनै न'खराव मा मा ओंख्रि जाखो मा मा खिजानाय?
ओरैनो जोंहा न'खराव दिनै दालि जादोंमोन ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय ओमफ्राय दाउदै बाथोनसोमोन।
अ जोबोद मोजां दिन दिनै। जोंङा मंगलबारना मिरामिस जाबाय आरो
अ।
ओरैनो नोंथांनाव मोनसे ओ फिसा सोंलु ओरैनो बे समाव
औ सोंनो हागोन नोंथां
नोंथाङा ओरैनो बर'फोरनि आ दोरोङारि बा जोंनि आ गुबै ओ ओंख्रि होनोब्ला माने नोंथाङा मा माखौहाय मिथियो माने बर'नि जोंनि औ दोरों दोरों दोरोंथ' नङा जाहैबाय जोंनि समाजारि समाजाव माने जोंनि हारिनिमोन ओंख्रि फोराव ओंख्रिफोर होनोब्ला नोंथाङा मा माखौ बुजियो?
ओरैनो नोंथां आं बुंनो थाङोब्ला। जोंनि समाजाव एबा जोंनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा माखासे जोंनि जाग्रा जामुंफोर दं जेरै। नारजि अनला
उम।
बेफोरखौ जोङो जोंनि मोनसे गाहाय ओंख्रि महरैहाय बुंनाय जायो जेरै जों नारजिफोरखौ अमा बेदरजों गोथाव मोननानै जानाय जायो आरो लोगोसे अनलाफोरखौबो दाउफोरजों आरो जोंनि दोरोङारियाथ' गोबां दङ। सबाय ओंख्रि बेफोरखौबो जायो थेवबो जोङो दोरोङारि हिसाबै दा आं जे मोननै फरायखांदों औ औ दोरोङारि थे बिसोरबो जानाय जाया। खिनथु मेइेनलि गाहाय बि फाव लायो होनबा जोंनि ओंख्रियाव नारजि आरो अनला
औ जोङो
बे मोननैखौ औ।
जोंनाव आ जेनेबा हारि हिसाबै बुङोब्ला जोंना बर' हारियावहाय गोबांहाय बेबायदि आ मा होनो। हाथासुनि खुंनाय
समाजाव बे समाजावहाय जुदि हाबायोब्ला हाथासुनि बुङोब्ला। गुबै मा ओंख्रि संनाय जायो बेयावहाय नोंथाङा मिथियो नामा?
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलफोराव हाथासुनि हाबा खुङोब्ला अहायथ' अनला बुगब होननाय जायो बेखौ अनलाखौ माने बिदिनो दाउफोरजों लकेल नङाब्लाबो दाउ बयलारफोरखौ लानानैबाबो संनाय जायो
नंगौ
नानै माने जानायनि मोनसे ओ माने बेब'स्था खालामनाय जायो
नंगौ नंगौ जोंनिस ओरैजाय साइदावहाय अनला ओमफाय ओ दाउला दाउ बा दाउ ननि दाउ होनानै हिनजाव गोदानानो संनाय जायो आरोना हिनजाव गोदानानो संनांगौ हिनजाव गोदानानो खुरनानै जाहोनांगौ बे खान्थियै मोननाय जोंनि समासावहाय ओ अनला ओंख्रिया माने गोबांहाय माने बिफाव लायो आरो माने बेजों लोगोसे आरोबाव दंबावो ओ जोंनिनो एखेबारे आलासिफोरखौहाय जोंनाव बुजायग्रा जेरैहाय ओंख्रिफोर सबाइजों दाउफोर दङ बेफोर ओंख्रिफ्रा माने जोंनि बर' हारि रियाव माने गोबां बेसेन गोसा होननानै मिथिनाय जायो आरो
औ नंगौ
ओरैनोथ' आरो ओ बेनि उन बेनि अनगायैबो ओ
जेरैहाय ओ नोंथाङा ओ जोंनिनो जेनेबा बारिफ्राव मोननाय मुलि हारिनि मैगंफोरखौ मैगंफोर
ओरैनोथ' जोंनि बारिबाला एबा हाग्रा बंग्रायावहाय
उम
मुलि हारिनि बिफां एबा जाजाग्रा हिसाबै आं बारा गोबां मिथिया थेवबो माखासेखिनि हाग्रायाव माखासे खाहैनाय जायो जेरै ओ लाफा सायख' ओंख्रिफोरखौ आरो बेजों लोगोसे उसुमै उसुमै होनो जोंनिथिं नोंथांमोननिथिंबा मा होनो बेखौ दाउ बिदै माने दाउ दाउ सिथारोब्ला माने दाउ खौ फुदुंनानै जायोब्ला मान बेखौ होफानाय जायो आरोखि बे मैगंआबो जोंनि थाखाय मोनसे माने देहानि मोजां बेखौ होफानाय जायो। आरो लोगोसे मैसुंखा होनो बेफोरखौ संनाय जायो आरो माखासे मैगं गोबां दंबावो जानाय जायो नाथाय आं बेफोरखौ सोंनानै लानाय जायाखै मा मुं होनो? ओरैनो बेफोर आरोखि। आरो नोंथाङाहाय औ आं खोनागासिनो। नोंथां
आदसा आदसा आदसा नोंना आवाजा एसे माने फैयाखैमोन नालाय औ खोनाबायना दायो औ औ औ ए गेजेर खन्द'आव खोनायासैमोन दहाय एसे खोनादोंमोन खोनायाखैमोन आरो। दा खोनादों। दायो खोनाबाय दायो खोनबाय।
ओरैनो मानि हाग्रायाव मोननाय मुलि हारि नि बिफां होनदों माने मैगं
औ औ औ मैगं माने लाइफां आरो औ।
दा बे हिसाबैथ' मुलिया हारिनि आरो माने मैगं बायदि जाजाग्रायाथ' गोबां दं आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ खानानै जानाय जायो। नाथाय आं माखासे फोरनि मुंफोरखौ मिथिनाय जाया थेवबो आङो मोननैसोखौ मिथिनाय जायो। जेरै जेनेबा गोखै हिसाबै लाफा सायख'खौ हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोनाय जायो। बेजों लोगोसे आरो बै मैस्रुंखा होनो एसे जानायाव मोनसे खाथो एबा गोखा बायदि आरो लोगोसे ओ मोनसे दंबावो बे मैसुंखा आरो मैसुं मैसुंल' होनो मोनदां बेखौ आं बारा मोजां मिथिनाय जाया बेखौहाय जेब्ला जोंनि न' थानाय माखासे दाउफोरखौहाय सिथारनानै जानाय जायो अब्ला बेखौ माने फुदुंनायाव होनाय जायो आरोखि।
बिदिनो जोंनावहाय बारिफ्राव गोबांहाय बेबायदि मुलि हारिनि मैगंफोर मोननाय जायो। जेरैहाय ओ मानामुनि फोरमाने ओमफ्राय सिंग्रिफोर मोनो ओमफ्राय इदिनो जारि फोरा मोनो गोबाङै बेबायदि मैगंफ्रा जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो
औ नंगौ
दे होनबा ना होनबा उनाव हाय रायलायगोन
औ जागोन दे नोंथां दे